औ खोनादों नोंथां
अ ओ नोंथाङा आंनाव दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन दे नोंथां
बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथाङा आंनो ओ बेबायदिनो जोङा आयदाखौ लानोसै नङा होमबा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला आङो बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांनि एसे फोरमायग्रोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां
औ ओ गिबियावनो नोंथां बैसागो होनोब्लाथ' जोंना मिथिखायो नङा होमबा नोंथां गोदोनिफ्रायनो जोंना सोलिबाय थानाय मोनसे बर'फोरनि फोरबो जायखौ जोङो गोदोनि फायनो जों फालिबोदों ओ बैसागो होनोब्ला नोंथांजों बैसागोखौ गिबियावनो जोङो ओ सैथ' दाननि सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो नोंथाङ मोसौ मोसौ थुखैखांनायनि उनाव ओ बेबायदिनो जोङो मोसौखौ जोङो ओ बेबायदिनो जोंहा मोसौ थुखैनायाव लाव फान्थाव आरो देग्लि लिथि नि ओ बिदि ओ बिदिखौ मोनानै जोङो ओ माला सुनाय जायो आरोना नोंथां माला सुखांनायनि उनाव नोंथां बेबायदिनो ओ माला सुनायजों माला सुखांनानै बेबायदिनो जोङो ओ ओ मोन खान्था बा सारायनि हांगारखौ जोङो हल'नानै बेबायदिनो जोङो थाव गुबैजों लगायनानै जोंङो बेबायदिनो औवा मोनथाम हासुं दाननानै जोङो मोखौनि मोदोमाव जों फथा होनाय जायो आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो फथा होखांनायनि उनाव ओ बेख मोसौखौ जोङो ओ गलनिफ्राय होनानै लांनानै बेबायदिनो दैमा एबा फुख्रियाव ओ थुखैनो लाङो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो थुखैनायाव मोनसे गोदोनि बायदि स सल' दङ जाय सल'आ जेरै जोंना ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारायबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा नो बिदि मोनसे खुगा सल दं आरो ना नोंथां बेखौ जोङो होननानै बे मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां मोसौआ ओ बेबायदिनो ओ मोसौ मोसौखौ जों थुहैखांनानै बेबायदिनो लांदां गुवार जायगा फोथाराव जोङो हेगारना होनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौथारै
ओ बेबायदिनो नोंथां जोङो बैसागुखौ बेबायदिनो जों मोसौ थौखखांनायनि अखानायै जोङो ओ मानसिनि बैसागु ओ जेराव जोंहा ओ बैसागुखौ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो जोंहा ओ अखानायै मोसौ थुखैखांनायनि अखानायै जोंहा दुगैस्रां लोबस्रांनो फुङावनो ओ बेबायदिनो बाथौआव जोङो साथि खाला लगायनानै बा बुद गाजि बावनानै माने जोङो इसोरखौ गाबज्रि हर रो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोंनि सोरनियाव बोर बियो जाहाथे जोंनि बे गोदान बोसोरा मोजाङै मोजां बारलांथों होननानै जों बोर बिनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो गोदोर गोदोरफोराबो उन्दैफोरखौ जोङो बोर होयो आरो उन्दै सुबुं उन्दै सुबुंफोरा बेबायदिनो गिदिर सुबुंफोरखौ जों खुलुमनानै बोर लायो आरोना नोंथां। आरो गामिनि बोराय बुरैबा बोर बोराइ बेन्थफोरखौ जोङो खुलुमनानै बोर बोर लायो आरोना नोंथां बैसागोआव। बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो जोङो बैसाग बैसागुआव गोबां मैगंफोरबो जानाय जायो आरोना नोंथां जेरै जोंनिया खाब दिंनाय मैगं होनोब्ला नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ खाबदिंनाय मैगं जोंना बेबायदिनोनि स्निथाजों खाबदिंनाय मैगंखौ जों जायो आरो ना नोंथां। बैसागोआव बैसाग आव जोङो थालिर फस्लाखौबो जायो फस्लाखौ जों जाखाथारो आरोना नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो थालिर फस्लाखौ बैसागुआव जोङो अमा बेदर बा बेबायदिनो जोंहा दाउफोरजों जानाय जायो आरोना नोंथा थालिर फस्लाखौ बेबायदिनो जोङो थालिर फस्ला आरो बेबायदिनो जोंहा खुंखा बेखौथ' जोङो बैसाग-बैसागआव जाखाथारो। फुंखा आरो बेबायदिनो गोबां मैगंफोर दङ नोंथां बेबायदिनो जोंहा आथिखालाव गोबां सुबुंफोर अनजिमा बांनायनि जाहोनाव आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां आथिखालाव गो जोंना जुगाबो सोलायनाय सोलायबाय आरो बेबायदिनो बिगियान नालाय नोंथां आथिखालाव गाससिबो सुबुंफोरानो सम मोना बेबायदिनो बेनिखायनो जों जों हाग्रानि मैगंफोरखौ जोङो जानायखौ खम नुयो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंहा दा खाबजोबनाय मैगं होनोब्ला जोंनिया आथिखालाव जोङो मोननोबो गोरलै मोननोबो गोब्राबसै नङा होमबा नोंथां गोबां बेबायदि खाबदिंनाय मैगफोरखौ जोङो मोननो थांलिया मा थांदिया आरो आथिखालाव बेबायदिनो आरो आथिखालनि सुबुं फोरा बे खाबदिं मैगंफोरखौबो बारा गोबां मिथि-मिथिया आरो नोंथां बेबायदिनो खमसै आरो बिनिखायनो बेबायदिनो नोंथां जोङो बैसागोआव जोङो बेे ओ जेराव रावबो एना एनि गैया जासे बोराय बुरै गासैबो सेंग्रा सिख्ला गासैबो जोङो ज' ज' ज' मोसानो ओंखारलाङो आरोना नों बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जोङो गामियाव मोसानायनि अनगायैबो जोङो जोंनि खाथि खालानि गामिफोरावबो जोङो मोसाहैयो। आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथां ओ जोङो बेबायदिनो जों न'खर न'खर मोसानानै जोंनो बिगोमाया जोंनो जा हरगोन जा जा रां बा मायरं बिफोरखौ हरगोन जा हरो बिखौनो जोङो बिगोमानिफ्राय जों लाना फैनाय जायो आरोना नोंथां लाना फैखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो द' दिन द' सान जोङो बेबायदिनो मोसाथिंनानै जोङो बेबायदिनो जा मो मोसानायनि मोननाय ओ जि हरो बेखौनो जों लानानै फैनाया जों लानानै फैनायखौ जोङो बेबायदिनो माइरंफोरखौ जोङो फाननानै रां रां मोनो आरोना रां मोननानै बेखौ जोङो बेदर बायनानै जोङो बेबायदिनो रावबो एना एनि गैयाजासे दु दुब्लि फोथारबा बेबायदिनो बिफां सायाफोराव ज'नानै बेबायदिनो जोङो गोबां सुबुंफोर ज'नानै बेबायदिनो जों लावखार ओंखाम जायो आरोना नोंथां बैसागोनि मुङाव। औ बेबायदिनो जोंहा औ बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ बेबायदिनो जोङो फालियो आरो जोंहा बैसागुनि मुङाव जोंनि ओनसोलाव मोनसे फोरबो खुंनाय जायो जेरै जोंनिया पग्राम लानाय जायो उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो मोसानाय बादायलायनाय आरो बेबायदिनो जोङो खानाय बादायलायनाय बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो सल' खननाय बादायलायनाय बायदि लानानै जोङो उन्दै उन्दै गथ'साफोर जों थुुलुंगा होयो आरोना नोंथां थुलुंगा होनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जों जोङो बैसागुखौ जों फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ जोङो बिदायबो होनाय जायो। आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोंहा बैसागुनि मुङाव गोबां सुबुंफोराबो बा गोबां लाइमोन सें सेंग्रा सिख्लाफोराबो जोंनिया जुलि जायो आरोोना नोंथां जुलि जानानै बेबायदिनो बैसागु फोरबोखौ जोङो रंजा बाजा फालिनानै हेगारनाय जायो आरो ना नोंथां नोंथाङाबा बैसागोनि सोमोन्दै नों नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथाङा अब्ला बिदि आं फोरमायनाखाव लाबाय दा जों नों नोंथां बुंनाय बायदिनो जों बयबो मिथिगौ जे बैसोगआ मोनसे आसाम नाङैनो मोनसे खुंजानाय फोरबो ना नोंथां जायखौ बैसागोनि से खालारखा से खालारखौ जों बर' सुबुं जबा बर' माहारिफोरा जों बोसोर गोदान एबा बैसागोनि से खालारखौसो जोंहा बोसोर गोदान आयदाया नोंथां बेबायदिनो जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो बे उम सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव जों गोसो थुखैनाय जायो आरो नोंथां आं बारा एसे बुंथ'ला नोंथां बुंनाय बायदियानो जोंथ गासैबो सैथो बिब्दिनो जोङो बैसागोनि एसे खालार खालि जोङो बे बेबायदिनो जोङो जों मोसानो थांनायनि आवगाय एबा जोङो सिगां जोङो दुगैस्रां लोबस्रां आरो जि जोम गोदान गोनना आर'नाइ गोदान लाना बायदि एबा लोगोआव आर'नाइ लाफा जों गामिनि गेदेर मानाव गेदेरफोरखौ जोङो गिबियाव मान बावगनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
बिबदिनो जोङो आरोबाव जों मोसानो थांनायाव जोङो मोसानायाव लोगोसे दामनो जाबाय जों गोबां दामजु एबा आगजु लांफानाय जायो आरो जेरै खाम, सिफुं, जथा, सरजा, सेरजा, गंगोना बायदि हारमुनियाम आरो
औ दा जोंनि ओनसोलाव आं आथिखालाव जों नुनो मोनो आं नुनो मोनोदि
औ
आग-आवगायनि एबा गोदोनि बायदि जों दानि आथिखाल मुगायाव बिदि मोसानायखौ बारा नु मोननाय मोनला आरो नोंथां
ओ नंगौ नोंथां
लाइप सेनस बिथांमोनखौ जोङो खाम, जथा, सेरजा, गंग्रा बायदि लानानैसो दामनायनिो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
दानि आथिखाल मुगायाव इलेक्ट्रनिक इलेक्ट्रनिक बुस्तु जेनि जिनिस जेरै बक्स दि जे बायदि
औ औ
लानानैसो गोबांखौनो आं मोसानाय नुनो मोन्दों नोंथां जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिनि खायफा दामजुफोराबो गोमालांनो लोमदों आरो खायफा खायफा सुबुं एबा गोबाङानो जोंनि हारिमुखौ बावगारनोबो हमदों आरो नों
औ औ नंगौ नंगौ औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो बैसागु बैसागो फोरबोआव बेबायदिनो जोंना ओ केेजटजों दामनाय गानसो मोसायोना मा नोंथां।
औ बिब्दि जायो जोंहा जोंनि ओनसोलाव बिब्दि मोसानाय जायो। खायफा गुबुन ओनसोलाव माबायदि जायो बेखौ आं मिथिया नाथाय जोंनि सोरगिदिं थानाय ओनसो लाव जोंहा बेबायदि केसेटजों दामनाय एबा मोसानाया जोंहा बैसागुनि थाम खालारनिफ्राय लाना बैसागुनि जोबथि खालारसिम जायो।
औ औ नंगौ नोंथां। औ औ औ बिदिब्ला नोंथां बेबायदिनो जोंहा बे फोरबायदि ओ ओ बेबायदिनो जोङो बे ओ केसेटजों दामनायजों मोसायो ब्ला जोंनि बे खामजथ खाम सिफुं सेरजाफोरा सेरजाफोरखौ जों दामनानै मोसायोब्ला मा जोंनि हारिमुआ गोमा लागोन ना लाङा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ नोंथां बुंनाय बायदिब्ला जोंनि जे केसेटजों मोसानाय बिनि बे हिसाबै नायोब्ला जोंहा बे बर'नि औ दे बे जोंनि बर'नि हारिमुनि दाम गुजु जाय गोमालांनो हमगोन मानो होनब्ला जोङो बांसिनानो केसेट बायदि दिकस दिजे बायदि बक्स दामो अब्ला जोंनि बे जोंनि बर' हारिनि जि दामजु बेखौ दामग्रा सुबुं अनजिमाया जोबोद खमायलांगोन आरो नोंथां औ जायनि जाहोनाव बेखौ दामनो सोलोंनो थाखाय इयुन जोलैै जा जागोन। जि सेंग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनाबो बेफोर जिनिसखौबो एबा दामजुफोरखौबो दामनो रोङि जाहैगोन आरो ना नोंथां।
अ औ नोंगौ औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समा जानाया फैबाय नङा होमबा नोंथाङा औ औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ गोजोनथों।